औ हेलौ नोंथां।
खोनादों ना?
ओ औ खोनादों। औ हेल जोङो दिनै बेबायदिनो बर आइजोफोरा नआव दाउ अमा फि फिसिनायनि सोमोन्दै सावरायनि औ नों नोंथाङाबो सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन ओमबा आं गिबियावनो बुं नो ओ जोङो अमा अमाखौ जोङो नआव लानानै फिसिनो हायो ओ जोङो फार्स्टआव अमा जोलैखौ बा ट्राइ होनोबा जोङो अमा बुन्दि अमा बुन्दि बायनानै लाबोनांगोन जोङो आरो बिनि उनाव बायना लाबोनानै जोङो बे अमाखौ थाम दान ब्रै दानाव जोङो हेलौ नोंथां खोनादों ना?
हेलौ। हेलौ नोंथां खोनादों ना? हेल'। हेलौ नोंथां खोनादों दोना?
हेल नोंथां
हेलौ हेल नोंथां खोनादों ना?
हेल।
ओ ओ जोङो बे ओ अमाखौ जोङो अमा बुन्दि खौ जोङो हेल नोंथां हेलौ नोंथां खोनादोंना? ओ। जोङो अब्ला खोनादोंबा आङो बुंनोसै औ जोङो बे अमा औ खोनादोंना हेल' औ जों बे जों बे अमा जोलै बारायहोनायनि बागै रायज्लायनो ओम जोङो बे अमा बुन्दिखौ थाम दान
औ
औ हेल खोनादोंना नोंथां जोङो बे अमा बुन्दिखौ ओ बायना लाबोनानै जोङो जोंनि न'आव हेलौ नोंथां खोनादोंनाा आं खोनादों हेलौ नोंथां हेलौ हेलौ नोंथां खोनादों ना जों अमा फिसिनायनि बागै राय्लायनो हेलौ नोंथां ओ हेल' थां खोनादों ना
औ आं खोनादों
औ खोनादोंना नोंथां औ ओ जों बे औ जों बे अमा ओ अमा फिसिनायनि बागै जों सावरायनो ओम बे अमा बुदि फियोबा जोङो सिगाङो जोङो ओ हाथाइनि ओमफ्राय बायना लाबोनानै बेबायदि बिदिनो अमा बुदिखौ जोङो थाम दान आरो ब्रै दानावहा जोङो अमा खौ जोलै बाराय होनो थाखायबा जोङो बे अमा बुन्दानो होनाय जायो आरो बिनि उनावहा जोङो ओं औ जोङो आरो बिनिफ्राय ओ अमा खौ अमा फिसाखौ जोङो मोनबा गोबां बेबायदिनो जोंनि थाखाय न'खर खुंनायाव गोबां बायदि सहाय जायो अमा फाननानै जोङो बेबायदि बिदिनो रेहाय मोनो आरो बिनि उनाव अमा खौ अमाखौ फिसिनोबा जोङो ओरैबायदि आल लानो गोनां जायो ओ फिसानिफ्रायनो जोङो अमानो जोङो बेबायदि सापद आरो बिदों ओंखामजों लोगोसे सा आरो बिनि उनाव एसे देरलांबा ओंखामदों आरो बिदिनो गुन्दै होनाय जायो आरो बिनि उनाव ओ बे अमाया ए से ओ ब्रै दान द' दान बेफोरबायदि जाबाला बा दान जाबाला जोङो बे अमानो थास' एबा पानि लाव हारि जोङो होनानै संनानै होनो हायो जों अमानो आरो बिनि उनाव बियो ओ एसे एसे देद लांबा जोङो बेनो जोङो बे पानिलाव खो जों मोनाब्ला ओ थास' थास' नामायनानै बाबो जोङो होनांगा होनो गोनां जायो। आरो बिनि उनाव जोङो अमाखौ बेबायदिनो स्नि दान स्नि दानाव देरबा जोङो बेबायदिनो फाननानै बेबायदिनो ओ न'खर खुंनो राहा लामा मोनो आ रो जोङो बे अमाखौ जोङो ओ दाइनजौ ओ गुजौआव जोङो बेबायदि फाननानै जोङो न'खर खुंनो हायो आरो नोंथाङाबो माबाफोर फिसिनायनि बागै बुङोबा सावरायजानो हागोन।
बुंनाया थिगानो। जोङो बर' आइजोफोरा बेबाय दिनो न' खर खुंनायाव अमा, बोर मा मोसौ लानानै बेबाय दिनो न'खर खुंनो हेफा जाब खालामनो हायो बेबायदिनो जोङो अमा बिमा मानैसो ला बानो जोङो जेन'बा अमा बिमा मासेयाव जोङो बेबायदिनो फिसा मो-मोननो हायो अमा बिमा खालामबा बेबायदिनो बिमा मासेयाव जोङो मालाबा समाव बेबायदिनो दाइन आरो मालाबा समावथ' बेबायदिनो फिसा मोनो हायो आरो जोङो मिथियो दानि दाम बियै जोङो अमा फिसा मासेयावनो थाम रोजा ब्रै रोजा बा रोज जा बेबायदि राङाव जोङो फाननो हायो। बेबायदिनो जोङो अमा फिसिनानै जोङो न'खरफोरखौ बेंलांनो हायो गथ' गथाय फोरोंनायाव बेबाय बिदिनो जोङो हेफाजाब खालामनो हायो आरो बेबायदिनो जोङो अमा फिसिबा नंगौ नोंथांनि बुंनायाबो थिगानो बेबायदिनो जोङो गुन्दै साफद थास' बेबायदिनो खु दुना हानानै जे जोङो संनानै बेबायदिनो गुन्दैफोरजों लगायनानै होनानै बेबायदिनो जोङो अमाखौ फिसिनो हायो। आरो जोङो मोसौ फोरखौ बेबायदिनो आदार बायनाङा लासिनो जोङो
औ
खाना बारिफ्रावनो हाग्रायाव खानानै आरो दंफां बिलाइ फोर बेबायदिनो होनानै जोङो फिसिनानै लानो हायो। मोसौ। खौ जोङो बोसोराव मासे फिसा मोननाय जायो। आरो बेखौ जोङो गायखे मोसौ खौ आरो गाइखेरबो फाननानै जोङो रां थाइसे थायोनो बेबायदिनो। खामायनो हायो दानि रां। बायदियैबा। जोङो मोसौखौ सेरसेयाव बेबायदि। दिनो दजि रां मोननो हायो। बेफोरबो जोंनि ग थफोरनि थाखै। हेफाजाब जायो आरो जोङो। बर' आइजो जानानै जोङो बोरमा। फोरबो लानो हायो फिसिनो हायो। बोरमा खौबो बेबायदिनो जोङो खम बेसेनाव लानो हायो। जोङो। गुन्दै साफ पद हिरि आदार। बायनांलाया जोङो बेबायदिनो हा औ हाग्रायावनो खानानै बेबाय दिनो गांसो। जाहोनानै। फिसिनो हायो। आरो बेखौहाय। ओ बोसोरावहाय मानै मोननाय जायो बोरमाखौ। बेबायदिनो जोंनो फिनानै नखर खुंलांनायावहाय हौवाफोरजों हेफाजाब। जाब होनो हायो। आरो नों थाङा बे दाउ अमा फिसिनायनि सोमोन्दै सुंद'यै बुंनो हाबावगोन
ओ जोंनि बर' नखरफोराव आरो बेबायदिनो दाउ दाउ फिसियो जोङो बर आइजो फोरा जोंनो थाखाय गोबां रेहाय जायो। बेबायदि ओ जों रां आरजिनायाव आरो बेबायदि ओ थाखा फैसा खामायनो थाखाय जोङो बेबायदिनो बर' आइजोफोरा दाउ लायो दाउ फार्म खुलियो आरो बेबायदिनो दाउखौ जोङो गोरलैनिफ्राय ओ आल लानो थाखाय बेबायदि दाउ फिसाखौ जोङो मोजां एंखुर होनानै बेबायदि जोबना जोबना दोननानै बेबायदि खुर होनानै जों गोदोर खालामनो हायो आरो बिनि उनाव गोदो जाबा ओ गोदो जानानै बे दाउआ ओ बिदै दैनो थाखाय बेबायदिनो जायगा नामायो। बिदै दैनो ना बिसोरो ओ हारसिङै बिदै दैनो हाया नाथाय जोङो ओ जों आइजोफोरानो बे बिदै दैनो थाखाय बेसोर दाउनो ओ जोङो बेबायदि मोजां जाय गा बहायना नै एबा खाथाखौ बाय गि बाहायनानै होनानै बे खाथाख'आव जोङो बे उम। खाथाखौ बाहायनानै जोङो बिनो होनांगौ दाउनो आरो बिनि उनाव दाउआ बेबायदिनो बिदै दैयो ओ दाउआ सानसेयाव ओ दैसे दैयो। बेबायदिनो साथ दिन, आथ दिन बेबायदि दाउआ बिदै दैलाङो आरो खायफा दाउआ ओ ओ जिनै दिन बेबायदि बिदै दैलाङो आरो बिनि उनावहाय जोंङो बे बिदैखौ जोंङो ओ फिसा गफ होयो आरो बेनि उनाव बिदि गजब लानानै बे दाउआ ओ फिसा गफाय होयो आरो बिनि उनाव फिसा फायनानै दाउआ बेबायदिनो देर रो आरो बेनि उनाव जोंङो आइजोफोरा बेबायदि फाननानै जोंङो बाहायनो रां खामायनो हायो। आरो नोंथाङाबो माबाफोर बुङोबा?
नंगौ नोंथांनि बुंनाया थिगानो जोंङो बेबायदिनो दाउ फोर लानानैबो न'खर खुंनो हायो बेबायदिनो दाउ खौ जोंङो फुसियोबा बेबायदिनो बिमा बायनानै बेबायदिनो बिदै दै होनो हायो। बिदैनिफ्राय फिसा बेरो। फिसा फिसानि फ्राय आरो बेनो बेबायदिनो जोलै बारिलाङो।
औ
जोंनिनो माइरं, ओंखाम होनानै जोंङो बेबायदिनो फुसिनो हायो। आरो दायो जोंङो केजियावहाय बेबायदि बिदिनो बाजौ बेबायदिनो मोनो। दानि दाम बाय जिबा जोङो बेबायदिनो न'ख खर खुंलांनायाव जोङो दाउ अमा बेबायदिनो फिसि नानै जोङो आरजि नो हायो बेबायदिनो जों जोंनि बर' आइजोफोरा बेबायदिनो मेंनायखौ मिथियालासिनो जोङो बेबायदिनो गोसो होनानै दाउ अमा बोरमा बेबाय दिनो आरजिना नै गथ'फोरखौ फोरोंलांनायाव लेखा फराफो फोरोंनायाव बेबायदिनो थाइसे थाइनै आरजिनो हायो बेनोसै आरो नोंथाङा माबाफोर मिथिबावो नामा? बेदिनो
ओ नोंगौ नोंथांनि बुंनायाबो थिगानो जादों। औ औ आङो बुंनो सावरायनो जे बोरमा ओ जोङो गिबियावनो बोरमा बेबायदि हा थाइनिफ्राय बायनानै लाबोयो। न'आव ओ बोरमा गैयाबा आरो बिनि उनाव बे बोरमाया एसे देरबोला जोङो बोरमानो बेबायदि बोरमाया गाबो बिनि उनाव जोङो गाबबोला बोरमाखो जोङो फान थाहैयो आरो बिनि उनाव फान्था होनानै बे बोरमाया ओ थामदान ब्रै दान बेयाव ओ जोंनो लागै बेबायदि ओ फिसा होयो बोरमाया आरो बे फिसाया बे लासेैनो बेबायदि देरलांङो आरो बे बोरमाखौ जोंङो आल लानोबा जोंङो ओ खाना होनाय ल' जानाय नंङा आरो जोंङो बे बोरमाखौ जोंङो बेबायदि औ‌ दं बिफां बिलाइ जाहोनांगौ औ निमि थां‌ बिलाय खौबो बोरमाया जायो आरो फाख्रि बिलाइखौबो बोरमाया जायो आरो बेबायदिनो ओ फुल बाथ बिलाइ फुल खौबो जोंङो दानना होबोला बोरमाया जायो आरो बिनि उनाव बोरमा बोरमाखौ जोंङो लानानै बेबायदि ओ आलाय आलथानि खानानै दोनबा जानाय नंङा जोंङो बोरमानो लागै मोजां न' बेबायदि गन्द्रा बनायनानै होनाय जायो बोरमानो गन्द्रा बनायना होनाय जायो आरो बेयावनो पाट फुल एबा ओ निमिस्रां दंफांखौ जोंङो बिलाइखौ दानफायनानै बेयावनो खाननानै होनाय जायो आरो जे ओ बोरमा खासि बोरमा खासि फि होनोब्ला जोंङो बोरमा खासिखौ अ न'आवनो लानानै फिसिनोबो हायो न'आवहा बेबायदि बेरा दु खेंनानै जोंङो बोरमा खासिखौ बेबायदि दोनो आरो बेबायदि गन मोनसे दानना होनानै जोंङो बोरमानो बे बोरमा खासिनो लागै गोदोर थाखाय जोंङो बोरमा खासिखो बिदि निमिसथां दंफां आरो फाट बिलाइफोरखौ जोंङो बेबायदि गोजौआव खाथाबनानै होयो जि दुंदों आरो बिनि उनाव बोरमाया बेखौ अह बाज्ल'नानै जायो अब्ला बोरमाया गोजौ गिदिर जायो थाबनो आरो बेबायदिनो जोङो ओ सम गोबाव नाङाला सिनो जोङो बेखौ फाननानै जोङो रां आरजिनो हायो आरो बेबायदिनो मोसौ मोसौ गाय जोङो मोसौ गाय